हेलौ ओ नोंथां खोनादों ना?
हो
खोनादोंना नोंथाङा?
अ खोनादों।
ओ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथाङा ओरैनो दंबा।
औ ओरैनो दं
जों माने जानाय लोंनायनि बागै सावरायनोसै आरोना जोङो। बिदिनो जे न'आव जानाय लोंनाय बायदि बायदि जोङो गोबां बेसाद जाया होनबा जोङो बेफोरनि बागै दसे सावरायनोसै आरो गिबियाव आंनो दसे जानाय होननायनि बागै सावरायगोन जे बे आं सावरायखांनानै नोंथाङा दसे जाबाय आरो
औ दे दे
ओ जानाय लोंनाय आदारा जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार माने जोङो थांनो थाखाय माने जोङो आदारफोरखौ जोङो जानो गोनां जाथारो जोङो आदार नङाब्ला जों थांना थानो हानाय नङा गासिबो जिब जुनार फोरानो गाव गावनि आदारखौ जायालासिनो थानो हाया सामफ्रामबो गासिबो जिब जुनारानो फुंनि सोरांनायनिफ्राय लानानै मोनासिम आदारखौ नागिरै नागिरै नागिरनानैनो जिब जुनारफ्रा गावनि दिनखौ फुरा बारहोहरजोबो बिसोरो आदारनि थाखायनो माने फुरा दिनाव बिसोरो गोबां खस्थ' खालामनानै गाव गावनि आदारखौ बुथुमनानै जायो थिग बिदिनो मानसिफ्राबो दिनाव खेबथाम जायो सोरबा बायसान्स खेबनै जायो सोरबा खेबथाम जाग्रा दङ खेबनै जाग्रा बिदिनो फुङाव जाबाय फुङाव खायसे फुङाव जाया साहा लोंबाय बेलासियाव जाबाय मोनायाव जाबाय बिदि बिदिनो गावबा गावनि जोंनिया जों सुबुं माहारिफोरना माने गाव गावनि गोसोबायदि बिदिनो जानाय लोंनायफ्रा गावसोरनि गोसो बायदि खालामनो हायो आरो दा जिब जुनारफ्रा बिदि माने बिसिोरना आदारफोरखौ बुथुमनानै दोन दोननो हाया नालाय बिसोरो सानसेगाल थालला नागिरथारनांगौ जायो आरो सानसे गाहाम आधार कार्ड नागिरनानै माने बिसोरो जानो गोनां जायो आरो दा आदारनि बेलायाव जोङो गोबां रोखोमनि आदार मोननो हायो जेरै जोङो आदारा गोरान रोखोमै थायो आरो गोरान गिसि बिदिनो बायदि जोङो गोरानफ्राव जोङो बायदि साना मुरि बारिफ्रा जोंहा गोरान जायो जेरै जोंना फ्रायफोर बुस्थु बेफोरबो गोरान जायो जेरै जों आलु फ्राय बिदिनो बायदिसिना एवनाय बिदिनो सबबाय बिमा भिन्दि फ्राय बायदि बायदि फ्राय जों माने आदारखौ जों फ्राय फ्राइआवबो जोङो जायो आदारखौ आरो जोङो ओंखामखौ जोङो जोङो फ्राय खालामनाबो जायो खायफा आरो जोंहा ओंखामखौ जोंना बांसिन कुकार एबा बायदिसिनासि देलाखौ जों रुनानै जोङो ओंख्रि बायदिफोर बानायनानै जोङो ओंखामजों मिलायनानै जों जायो बे जोंनि थाखाय सुबुं माहारिनि थाखाय बे आदारखौ मोन कमन आदारा जोंनिया बे दालि बायदिफ्रा दालिखौ माने मेइेन ओंख्रि दालिजों आलु बायदि बायदि फोर माने दि जानाय लोंनायनि मोनसे कमन ओंख्रि आरो दा जोङो गोरानफोरनि मादाव जोंना आलु फ्राय बिदिनो भिन्दि बेफोर माने गोरानाव गोल्लैयो आरो बाजि बायदि जोंहा दालि ओंख्रिजों लोगोसे एसे ओंखामनो जानानै दा दालिजों मिक्स खालामनानै आरो जोंना बाथोन बायदिखौबो जोङो सोलाहरनाय बायदि मोजां मोनो आरो बिदिनो दालि गोजायै जाबाबोथ' मोजां मोना नालाय बिदिनो जोङो बायदिसिना बाथोन नांगौ बिदिनो जोंनाव गोबां रोखोमनि बाथोनबो थायो जों जेरै ना बाथोन बाथोन बायदि बायदि फिथाइ सामथाइफोरनि बेगरफोरनि बाथोन बायदिफोरखौ जों ओंखामजों जानानै जोङो एसे बेखौ बाथोनखौ जाहरनो बा जाहरबा जोंहा मोजां मोनो आरो
औ मोजां
बिदिनो बाथोनाबो गोबां रोखोमनि दङ ना बाथोन बिदिनो जोङो नाफोरखौबो माने बिदिनो बाथोन बानाय बिदिनो फ्राय खालामबाय फ्राय खालामनानै थब सिफोर देबाय बिदिनो मेसिन ग्रेडार मेसिन आरिफ्राव जोङो बाहायनानै जोङो गुन्दै खालामनानै जाङो जायो आदारजों लोगोसे माने बेफोरो सुबुंफोरनि एफा मोनफा जानाय खायद'फोर बेफोरो बेफोरखौ जों माने जायाबा लासिनो थांना थानो हाया जोंनि बे आदारा जोबोद गोनां जोंनि सुबुं माहारिनि थाखाय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
दा आदारनि बेलायाव दा नोंथाङा फंनैसो बुंदो दा ओमफ्राय आं उनाव आदोलनि बेलायाव एसे फंनैसो बुंगोन दां आं ओमफ्राय लास्टआव एसे फोरमायबावगोन आङो
औ आंथ' दा ओंख्रि संनायनि बागै बुंनोसै दा अनला ओंख्रिखौ बोरै सङो बेफोरखो बुंनोसै आङो अनला ओंख्रिखौथ' जोङो माइरंजोंनो बानाय नालाय माइरंखो सुग्रोनानै दसे दोननानै बिदिनो ग्रेन्दाराव बा उलारावबो देनानै ओमफ्राय दैखौ फुदुंना लाग्रोबाय आरो जोङो ग्लब
औ
ओमफाय बेद बेदर होनोबा आरो बेदरखौ सामब्राम आररि होनानै पियास होनानै एवफ्रामग्रोना लाबाय बिदिनो एवफ्राग्रोनान लानानै दैया दुंबाथाय गोदौबाथाय आरो अनला गुन्दैखौ होबाय आरो गाननानै ओमफ्रायो बिदिनो खारैखौबो होबाय आरो खारैखौ होनानै बेदरखौ उनाव होना होबाय ओमफ्राय दसे गोदौ होनोनानै बिदिनो मोननोसै आरो मस्ला मस्लिफोर होयोब्ला
ओमफ्राय ओमफ्रायथाङा नोंथाङा माबा सबाइ इंख्रिजों साम'जों बायदि बानायनायखौ रोंगो नामा
अ सबाय साम'आबो बिदिनो जागोन आरो सबायखौ रुग्रोनानै लाग्रोबाय रुग्रोना लानानानै नो साम'खौबो एव एवना लाखाबाय आरो पियास एरि आल' ओरि होनानै उनाव दै सबायाइखौ रुना लाखांनानै बिदिनो माबा संख्रि आलु होना लाखाबाय ओमफ्राय उनाव सबायाव ओंख्रि माबाफोर साम' सबायखौ होना होबाय दा गासैनाबो एखे जाया नालाय सोरनाबा सोर नाबा बेलेग माबा जायो नालाय बानायनायनि माबाया आयदाया ओमफ्राय बिदिनो साम'आव होनानै गोदौ होबाय आरो दसे गोदौ होनानै मोनबाय बेफोरबायदिनो गावबा गाव आयदायै बानायो आरो ना गासैबो बेलेग बेलेग जायोना आयदाफोरा
जों मा ओंख्रिफोरखौ मोजां मोनो नोंसि
ओंख्रियाथ' आङो दालिखोनो मोजां मोनो आरो बांसिन दालिखौनो जानानै दालिजों लोगोसे आरो फाजाफोर थाफाानांगौ बाथोनफोर थाफाब्लाथाय मोजां मोनो आरो दालिखौनो गाननो हाया आरो नोंथाङा मा जारनानै मोजां मोनो मायो माखौ साबसिन मोनो मा ओंख्रिखौ
फ्रायखौ आं बिराद मोजां मोनो माने आं गोदो उन्दैनिफ्रायनो माने आलु फ्रायजोंनो माने बिराद मोजां मोनो आं आलु फरायाइखौ माने गोदो उन्दैनिफ्रायनो जाबै जाबै माने जोबोद मोजां मोनो आं आलुफ्रायखौ
गोथावनो जायो आलुफ्रायाबो
ओ आलु फ्राय थाबा माने बेदर फिसा नांलाया बिदिनो बिदिनो दालि ओंख्रिफोर थाबानो ओमफ्राय आलु फ्राय बायदिफोरखौ जोङो ओंख्रिजों लोगोसे जाफानो मोजां जाथारो
उम
ओं ओं दे ओमफ्राय नोंथां एसे खोन्थाबावदो ओंख्रिफोरनि बेलायाव बेलेग बेलेग ओंख्रि बायदि बायदि ओंख्रिफोरखौ
औ ओंख्रि बेदरफोर संनायखौबो होनजायो आरो बेदरफोरखौबोथ' बिदिनो‌ फ्राय जायो सोरबा रोसि जानो मोजां मोनो बांसिन फ्रायखोनो मोजां मोनो आरो
ओ
आरो जारिफोर होफाबाथाय आरो गोथावसिन मोनजायो बांसिन जारिफोर होखां बाथाय बयलार बेदर गोथाव मोनजायो आरो नोंथाङा मा बेदरखौ जानो मोजां मोनसिनो?
आङो बिदिनो बिदिनो अमा बेदर आं माने अमा बेदरजों आलु जों माने गोथाव मोनो आरो अमा बेदरजों आलुजों माने मोनसे गोजा गोजा जालायनाय जेनेबा इसे थाव ओं ओंखारनाय बिदै बिदिनो गोजा गोजा नुयो नङा होमबा? साइसनो बिदिखौ माने जानो मोजां
औ‌ मोनजायो ओं आंबो दाउखौनो मो मोजां मोनदो बांसिनानो अमाखो बारा जानो हाया आङो
ओ लकेल दाउफोरखौ आरोना
ओं लकेलफोरखौ मोजांमोनो। लकेल आरो मोजांबो ना हेल्थनि थाखायबो लकेलफोरा बयलारफोरा नाथाय बिदि बारा मोजां नङा
औ बयलारफ्रा बे एलारजि गोनां फोरनो थाखाय मोजां नङा बे एलजिफ्रा थाब होखांनो नागिरो औ आरो माबाफोर बुंबावदों माबाफोर जेनेबा बे ओ बारिफ्राव मैगं नागिरनानै मोननाय माबाफोर मैगं नागिरनानै जानाङो नोंथाङा?
बारियावथ' मैगंबोथ' न'आवनो मोनो आरो आरो मोननाया जोंफोरनिया बिदिनो मैथाफोर लेस्राफोर दङ जारिफोर खौबो जोहानि न'निफ्रायनो मोनो भिन्दिफोर काक्रेलफोर न'फोरावनो दंजोबो आरो न'फोरनिफ्रायनो जाजोबो फिसिनानो जोंहा
ओं ओं! औ औ दङ बिदिनो जाम्फै जामला बिदिनो खाथि खाथि फ्राव माने बिदिनो थास' बिथराइ थास' बिसं बिदिनो थास'आथ सेसा सुनानै फिफांबो जाजायो बिदिनो बिनि बिबाराबो जाजायो बिदिनो आइथिङाबो जाजायो बिदिनो बेदराबो जाजायो
अ थास' बिबारखौ थोरो
उमहो ओं ओं। थास' उम औ।
बाजारफोरनिया मुलि होनाय जायोना दानिया मुलि होनायफोरनि थाखायनो बारा जाजाया बाजारनिखो
बांसिन बे बाजारफोरनि औ ओं बांसिन बे बाजारफोरनि मैगं फ्रा मुलि होनाय ना बेनि थाखायनो माने एसे जानोबो मोजां मोना बिदिनो न'फ्राव गायनायफ्रा
न'फोराव गायना लायोबानो मोजां जायो आरो ओं हेलदि जायो जि मुलि सुलि होआ ना बारा न'फोराव लकेलफोराव
न'खरनिया बांसिनानो माने गाव हमनाय जायो नालाय बिदिनो गाव जानोखौ माने गावबो मुलि होआ माने फानग्रा जायफोर फानगोन बेफोरोलाय मुलि होयो बांसिनानो माने गाव न'आव जानो जानो आन्थाखौ माने मुलि होआ आरोखि मुलि होना
बै फानग्राफोरासो होनो नागिरो आरो बुजा खेथि खालामग्राफोरा मुलि होयो बिसोरो बेखौबो जायो नालाय होनांगौबो जायो आरो नङाबा गाज्रि जायोना?
होमबा नोथां ओ ओ जाखांबाय नोंथां। बिदिनो माबासोमोन ओ दहाय सबाय बिमाजों आलुजोंसोमोन आरो फ्राइ खालामनायमोन ओमफ्राइ दालि ओंख्रि होमबा नोंथां जाथ'सिगोन नामा? सावरायनाया एसेयावनो उ उ